हेल'।
औ नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना? आंनि बुंनाय खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना आंनि। औ खोनादों दे आंनिखौ खोनादोंना नोंथां।
दा जोङो मानि सायाव दा नोंथाङा।
औ नोंथां जोङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनायदोंमोन। खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो एसे फोरमायना। हागोन नामा नोंथां।
उम हागोन हागोन दा जोङो। अनला ओंख्रि संनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो। उम माइरं माइरंखौ जोङो सोमना सोमना दोननानै। दस मिनिट नङाबा फन्द्र मिनिटसो सोमना सोमना दोननानै जोङो। बेखौ गुरै होनांगोन गुरैयै जाहाथे जोङो देनायाव। जाहाथे देनायाव जोङो। थाब मान माने गुन्दै गुन्दै जायो बेखौ जोङो। बेखौ देनो थाखाय जोङो मिक्सार नङाबा जोङो दिंखि नङाबा। टफसियावबो टफसियावबो देयो। बेनि उनाव जोङो बेखौ गुन्दै खालामना लानानै जोङो। साराय नङाब्ला जोङो खान्था खान्थायाव खान खान्थायाव जोङो बे। खौ संनो थाखाय जोङो ओ दै होन नानै बेखौ जोङो मि मिक्स मिक्स खाम खाम खामनांगौ। उन्दै दो उन्दै अन गुन्दैखो अन गुनन्दैखौ होनानै बे उनाव जोङो। खारै रोसि खारै रोसि बाहाय होनानै जोंङो बेखौ। मिक्स माने गोदौ होबाय थानांगौ जाहाथे बेयो उम। गथा गथा जानानै दैजों मिक्स जाफायो। आरो बेखौ जोङो। दाउ नङाब्ला अमा बेदरजोंबो अनला खारैखौ जों जानायख बे नुनो मोनो।
औ औ खोनादोंले बुंलाय।
अ ओमफ्राय उम बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो।
औ।
नोंसोरनिथिंलाय माबायदि संनाय जायो अनला ओंख्रिखो।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलनिबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो संनाय जायो आरो। ओ अनला खारैखौ जोङो गोबां रोखोमै जानो हायो। ओ अनला खारैखौ जोङो औवा मेवाइजोंबो जायो। अबेबा मेवाइजों जोङो संनोब्ला गिबियावनो। ओ माइरंनि गोनांथि जायो आरो माइरं। खौ जोङो सोम दैजों दसे सम सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ गुरै जायोब्ला माइरङा बोखांनानै। बेखौ जोङो दिंखि बा उलाराव देनाय जायो आरो। बेफोर गैयाब्ला जोङो ओ थबसि बा मिसिनफोरावबो देनायखौ नुदों। आरो जोङो बेनि उनाव औवा मेवाइजों संनोब्ला गिबियावनो औवा मेवाइखौ। हाग्रोनानै खारै एसे फोनना लायो आरो बेनि उनाव जोङो औवा मेवाइखौ दसे सम ओ रब होनाय जायो ओ बेनि उनाव बेवहाय दै होनानै जेब्ला बियो गोदौवो अब्ला ओ बेवहाय जोङो माइरं गुन्दैखौ आखाइजों एसे एसे सारना होनाय जायो आरो। जाहाथे बियो ग'थाखाया बेनि उनाव गोसोबायदि जोङो ओ अमा बेदर बा दाउ बेदर बायदिखौ होजायो आरो। बेखौ गिबियावनो थावजों एसे एवफ्रामग्रोना लानांगौ बेनि उनाव जेब्ला मैगङा मोजाङै औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों खोनादों। नोंथाङा एनि दा जों बर' हारिनि गुबै हाजा हिसाबै दा जों नारजिजों अमा आरो नार्जिखौ जोङो माबायदियै संनो हायो आरो नार बेखो जोङो माबायदि बानायनाय जायो बेखौ बुंनो हागोन नामा एसेजी
ओ नारजिखौ जोङो खायफा खायफाया न'आवनो गायनानै लायो। आरो जायफ्रा गैया बिसोरो ओ हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबनायखौबो नुदों आरो। ओ नारजिखौ जोङो जानोब्ला। गिबियावनो ओ बिनि थाराखौ जोङो बोखारग्रोनाय जायो। ओ बोखारनायनि उनाव जोङो दसे सम दैयाव सोमनाय जायो आरो जाहाथे बेयाव थानाय गोखाफोरा ओंखारोनाय बायदि बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ सारायाव होनानै एसे खारै होनानै रब होनाय जायो आरो। औ बेनि उनाव ओ जुदि बेवहाय अमा बेदरफोर होनोब्ला बेखौ। एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जेब ब्ला नारजिया मोजाङै रबो अब्ला बेवहाय बेखौ होनाय जायो आरो। बेवहाय नोङो गोसो बायदियै मस्लाफोर जेरै सामब्राम फियास बायदिबो होजायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नारजिखौ माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जेरै बुंदो बेबायदिनो जोंनिथिंबो उम नारजिखौ बेेबादिनो गिबियावनो जोङो फाथोखौ गायग्रोनो लायो फाथो गायनो थाखाय जोङो दुब्लि होथारबा बारियावनो बारियाव नाखौ नाखौ जावनानै बेयाव जों फाथो बेगरखौ फोना फोना लायो जोङो फाथोखो फाथोखो फाथोखौ जोङो। गोथाङैबो जायो आरो जोङो नारजि बानायनो थाखाय जोङो फाथोखो फाथोखौ जों फोराननानै दोनो फोरानना दोननानै जोङो म'ना नङाब्ला जोङो बाय बायदिसिना बे पेकेटफोराव सोना दोनो जाहाथे बियो गोबाव सम थायो। सेवनानै थाङा बेनि थाखायनो जोङो नारजिखौ उम दोनो बे उनाव जोङो नारजि संनो थाखाय जोङो नारजि बिलाइ फाथो बिलाइयाव फाथो बिलाइयाव थानाय जों थाराफोरखौ मोजाङै बायसिना लानानै दैयाव दैयाव सोम दैयाव सोमनानै जोङो बेखौ गोबौ जाहाथे बेनि बेयाव थानाय। उम ओ उम उ उम उम बिलाइफोराव थानाय जों एम्फौ एनला बायदिसिना थानाया जोङो खा ओमफ्राय बेनि थाखायनो दसे दैयाव सोमनानै जोङो बेखौ मोजाङै बासिना लानानै। ओमफ्राय बेखौ जोङो। साराय नङाब्ला जोङो बायदिसि बायदिसिना।
संग्रायाव जोङो संना संनो थाखाय जोङो बेयाव दै होनानै बेखौ जोङो।
दसे गोबावै थाबाय थानो होनानै बे बेलाइखौ होना दसे गोदौबाय थानो होनानै बेयाव जा खारै रोसि होनानै जाहाथे बियो रुइनानै रुइनानै बायफ्ले जोबनानै बेयो गुन्दै गुन्दै गाज्रिसिम बेखौ जोङो दोनबाय थायो बेनि बेनि उनाव जोङो बेयाव संख्रै मस्ला बायदिसिना बायदिसिना होनानै। ओमफाय जोङो बेयाव अमा बेदरजों जानोबा अमा बेदर
दाउजों जानोबा जोङो दाउ बेदर होनानै बेखौ जोङो गोदौ होबाय थानो गोदौ होबाय थाना। माने मोननो जाबा जों बेबायदिनो जानाय जायो आरोखि ना।
नोंथांमोननि ओनसोल।
ओमफ्राय ओमफ्राय दा नोंथाङा सबाइजों दाउ। खौ बाहाय फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन दे। सबायजों दाउजों संनोब्ला। ओ गिबियावनो जोङो सबाइनि गोनांथि जायो आरो सबायखौ। खायफाया न'आवनो गायनानैबो लायो आरो जायफ्रा गैया। बिसोरा बाजारनिफ्राय बायनानैबो लायनायखौ नुदों आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो सबायखौ गिबियावनो दैजों सोमग्रोना दोननाय जायो। ओ जाहाथे बि। गुरै जानानै बेनि सानि जा गोसोम बिगुर बेयो गुनाय बायदि। बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ सुखांनायनि उनाव मोजां। ओमफाय ओ सारायबा ओ। गुबुन जिनिसफोराव जोङो ओ खारैजों रहायग्रोनानै लायो आरो। बेवहाय जोङो मस्ला मस्लिबो ओ। औ होजायो जेरै सामब्राम बायदि बेफोरखौ होयो आरो। बेनि उनाव। जेब्ला ओ सबाया मोजाङै गुरैयै गुरै जाजोबो अब्ला। बेनि उनाव जोङो ओ दाउ बेदरखौ एवफ्राना लाग गैया आरो गिबियावनो बेनि उनाव जेब्ला मोजाङै। दौनानै खिजि होजोबो अब्ला बे दाउखौ होनाय जायो आरो बिनि उनाव जों। जोङो गोसो बायदियै ओ। दुन्दिया बा खासिथारि बेफोरबायदि होजायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव। सबाय ओंख्रिजों साम' मैगंखौ माबोरै सङो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
दा जोङो सबायदो सामु जानो थाखाय जोङो। गिबियावनो सामुखौ जोङो हाखर नङाब्ला जोङो। दंग' नङाब्ला जोङो दुब्लिनिफ्राय जोङो लाना फैनानै। नङाब्ला जों हाथाय बाजारावबो साम'खौ फानस'नाय मोनो बेखौ जों लाना फैनानै। उम दैयाव जोङो दसे गोबाव। सोमना दोनो जाहाथे बिनि बिनि बिजानु बिजानुफोरा खारो। बेनि उनाव जोङो बेयाव बेनि थानाय। खुगायाव थानाय दाखोन नङाब्ला जोङो बेनि बिजौखौ मोजाङै सुना लानानै। सेखाजों नङाब्ला जोङो सुरिफोरजों। दाबाजों दाननानै बेखौ जोङो। ओम उम याव
सारायाव सारायाव थाव एसे होनानै जों एवफ्रनानै लायो बेनि उनाव जोङो सबायाइ सबायाइखौथ' जोङो दा आथिखालाव जों दुब्लि दुब्लि नङाब्ला जोङो दुब्लि नङाब्ला ज जोङो गायो आरो जों दखान बाय दखान हाथाइ बेफोरबायदि अब्ला लाना फैनो हायो। बेनि बेनि उनाव जोङो सबायखौ लाबोनानै मोजाङै सुना लानानै बेखौ जोङो सारायाव दस एसे एवफ्राननानै एवफ्रनानै जों दैयाव दैयाव होनानै जोङो। दसे गोदौहांगोन जाहाथे सबाया गावस्रानानै गुरै जा जायो बेनि उनाव जों मस्ला सामब्राम गुफुर बायदिसिना होनानैबो बायदिसिना होनानै जोङो बायखौ साम'खौ होनानै जोङो संनाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो गोदौहोनानै दसे गोबाव मोनहोनानै बेनिनावनो सबायजों साम' संनाय जायो आरो
नोंथां बिदिब्ला जोंनि ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे होमबा नोंथां ना जोंना टाइमाबो थौबाय दे दायो दसे ओ रायलायसिगोन दे ना उनाव
औ दे